हेल' अ खुलुमबाय
औ
औ खुलुमबाय खोनादोंना आंनि माथोखौ नोंथाङा?
अ आं खोनागासिनो
अ नोंनिना नेटवार्क प्रब्लेम नामा माने एसे माथोआ बोरैबा फैदों? अ अ दासो मोजां फैदों माने दहाय फार्स्टआव मोजां फैयाखैमोन औ गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामब्लायनायखौ जाासिहरबाय औ-औ
औ-औ नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय
औ मा खालामगासिनो नोंथाङा दा?
आं दा दसे सम ओरैनो जिरायनो थानायखाय एवहाय फैनाय जाबाय।
औ ओ नोंथांनिसिम मोनसे सोंथि ओ नोंथाङा बर' हारिनि बर'फोरनि फोरबोनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
मा होनदों?
ओं बर'फोरनि फोरबोनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
हागोन दे।
औ।
जोंनियाथ' बर'फोरनि फोरबो होनोबा जोंनिया खाथि फोरबो बैसागो फोरबो मागो फोरबो बेखौ फालिनाय जायो आरोना।
औ औ।
सोरबा सोरबा फोरबोफोरखौ आरो बैसागु फोरबो मागो फोरबो जायगा लानानै जायगा फोरबोफोरखौ बैसागो फोरबो मागो फोरबो बेलेग बेलेक खाला- मा होनो गुबुन गुबुन जायगा लानानै खालामनाय जायो खुंनाय जायो अबेबा जायगा फोराव फांसन फांसन खा-फालिनाय जा बेयो आरो अबबा बैसागो गामिफ्रावहाय मा होनो न'खर न'खर मा होनो बोराय बुरै ज' ज' जाजाय खुंनाय जायो आरो मागिनाय जायो। बोसोराव खेबसेल' फैयो नालाय बे बैसागु फोरबोआ। ओंखायनो बयबो गाजा रंजा बाजायै खुंनाय जायो आरो बे फोरबोखौ बैसागु फोरबोखौ।
औ।
खोनादों ना?
औ खोनादों खोनादों। जागोनखौ
हेल'!
औ खोनायाखै?
अ माने नोंना एसे माने माथोआ एसे प्रब्लेम होबाय थादो। औ बुंजागोन दा?
अ अ।
ओ बुंजागोन। बुंदो मा बुंदोंमोन नोंथाङा?
अ आं बुंदोंमोन माने खाथि खाथि गासा फोरबोखौ मानि जोङो मा होनो माइ आबादनि थाखाय माबानाय जायो आरो जाहाथे खाथि गासा फोरबोआवहाय माइ फोथारावहाय जों गासा लगायनाय जायोना जाहाथे बै गा सा लगायनाया एम्फौ एनलाफोरा जाहाथे माबाखौ गाज्रि खालामनो हाया। बिनि थाखाय माबानाय जायो आरो‌ खाथिगासा लगायनाय जायो आरो बेनो।
बेनो जेनोबा औ औ ओ गाननाय जोमनाय जानाय लों ओ नोंथांमोननिथि मागो फोरबोखौ माबायदि फालिनाय जायो?
जोंनिथिंजाय मागो फोरबोखौ माबोरै फालिनाय जायो होनोबा
औ।
जोंनिया बिदिनो आरो मा नो मागोनि से जिसोन मा होनो सैत फुस मासनि लास खालि जोंनिया माने मा होनो फिथाखौ देनाय जायो बिनि उनाव एक थारिखआवहाय जानाय जायो आरो जोंनिया फि
औ।
दंबा बे
औ औ औ।
मोजां फालिनाय नेमफोरा खिथानो हागोनना नों
मा होनदों नोंथाङा? मा होनदों?
नोंसिनि जायगायाव माबा फोरबोफोरखौ माबायदि फालिनाय जायो बेखौ
अ खोनादों आंनि बुंनायखौ नोंथाङा? ओ जोंनि गा औ औ बर' बर' हारियाथ' बयबो मोनबा फोरबोखौनो फालिखायो जेरैबायदि बैसागो फोरबो खाथि सा फोरबो आरो मागो फोरबो आरो बिदिनो दंबावो नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जे बैसागु फोरबोखौ जों जोंनिथिंबो जोंनि गामि बेफोरबायदियावनो माने बिदिनो चैथ्र दाननि जोबथा सानाव ओ मोसौ थुखैनाय जायो ओ मोसौ थुखै खैनो थाखाय बर'फोरा गोबां रोखोमनि जेरैबायदि डिग्रि लावथि सबाय हालदै, फान्थाव, लाव आरो हालदै, इदिनो बुथुमनानै लायो आरो बेखौ मोखौनो माला सुयो बिबार होनानै थेंगनाव थेंगनाव आरो बेखौ मोसौनो थुखैखांनानै बेखौ गानहोयो गानहोनायनि उनाव आरो मो मोसौनो फोथा फोननानै होनाय जायो आरो बेवहाय बे मोसौखौ आरो लाव फान्थावजों सारनायाव बेयाव मेथाइबो खननाय जायो जेरैबायदि लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा जेरै बिमा गायदे बायदि दा जा मोसौ बलद बायदि जा होननानै ओ बिदिनो बैसाग दाननि से अक्ट'आव गेदेरखौ मान होनाय उन्दैखौ अननाय बिदिनो गावजों गाव सनमान लालायनाय अनलायनाय बायदिफोरखौ नुनो मोनो आरो बर'फोरनि फोरबोफोराव जेरै मागो फोरबोआवबो मागो दानानि से अक्ट'आव जेरै बिदि खुलुमनाय आरो उन्दैफोरखौ अननाय बिदिनो सनमान लानायनाय बेफोरावबो नुनो मोनो बैसागो फोरबोआव बिदिनो न'खर न'खर हाबनानै खाम जथा लानानै मोसानाय ओ बिदिनो ओ बर' सुबुंफोरनि न'खराव अन्थब महरै रां हरनाय माइरं हरनाय सोरबा दावदै हरनाय बिदिखौ नुयो आरो बेवहाय बर'फोरनि दामग्रा देग्रा होनना बुङोबा जेरैबायदि खाम, जाब क्रिं, जथा, सेरजा बेफोरखौ नुनो मोनो ओ नोंथांमोननिथिंबो बेफोरबायदिखौनो बाहायोना दा
औ औ जोंथिंजोंनो बाहायो दे जोंथिंजायबो
आरो दा खायसे खायसे बक्स दानाबो मोसानायखौ नुनो मोन दों आरो मागो फोरबो होनोब्ला मागो फोरबोखौ बांसिन बर'फोरा आबाद मावखांनानै गावनि देहाखौ ओ बा माबानायनि थाखाय एसे थाजिम मोनहोनो थाखाय खस्थ' मावनानै बेफोरबायदि जानाय लोंनाय गावजों गाव खौसेयै थालायनाय बेफोरखौ साननानै माबा ओ रंजानाय बोथोर साननानै बेफोरबायदि फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो आरो थि फोरबो होनोब्ला जेरै माइ खौ लानानै फालिनाय जायो जेरै माइफोरा जेरै ओ थाइगिरनि उम थाइगिरनि फुङाव आलारि बाथि सावनाय जायो नोंथांमोननिथिंबो बेफोरबायदिनो सावोना? जेरैबायदि थाइगिरनि फुङाव सावनाय जायो औ बे बेवहाय सावोब्ला बा अरा गोबाव जोङो होननानै फोथायो आरो साननानै लानाय जायो आरो बेवहाय माइफोरनि एम्फौआ बारसनलाबायनानै थैयो होननानै सानना लायो बेखायनो खाथिफोरबोखौ बर' फोरा फालिनाय जायो आरो काति फोरबोआव ओ बर' सुबुंफोरा ओ बायदि रोखोमनि मेथाइबो खननाय जायो जेरै ओ थां सखा थां गुबुननि माइखौ जा जोंहानि माइखौ दा जा होननानै नोंथांमोननि- काति फोरबोखौ माबायदि फालिनाय जायो एसे खोन्थाना होनो हागोनना?
जोंनिथिंबो बेबायदिनो फालिनाय जाहैदों नोंसिनि बायदियानो एखेयानो
औ औ माने ओ बर' सुबुंआव गासिबो दासिमबो बेखौ फालिनायखौ नुखायो मानो होन
औ उम गोदो गोदायनि फालिबोनायखौनो दासिमबो माबागासिनो आरो फालिगासिनो आरो
औ औ औ एसे बैसागुफोरखौसो एसे सोलायनाय नुनो मोनदों जेरैबायदि बर' सुबुंफोरा जौस्राङाव अ जौ स्रााङाव फालिनायखौ नुनो मोन्दों
औ आरो खाम सिफुंफोरखौ गारनानैहाय माने बक्स गोदान मुगानि बक स फोरफोरखौ लानानै फालि रंजानाय बाजानायखौ नुनो मोन्दों आरो
औ औ सोलायदोंबाबो नाथाय गासिबो सोलायजोबाखै मानो होनोब्ला गासिबो थाब सोलायजोबनो हाया आरो बैसागो बोथोराव जेरैबायदि बिदि गाननाय जोमनाय बेफोरबो बेफोरजोंबो समायनाय नुनो मोनो जेरै बर' आइजोफोरा गोमो गामनि दख'नाखौनो बांसिन गाननाय जाखायो बैसागु फोर
औ औ
ओ आरो बर' हौवाफोराथ' गामसाखौनो गानो आरो आर'नाइ गेन्जि सला बेफोरबायदि गाननायखौ नुयो नों थांमोननिथिं माबायदि दख'ना गाननाय जायो बांसिनै जेरैबायदि बै
बांसिनाव जों बैसागुआव मानि गोमो गोमो दख'ना खौनो गाननाय जायो मानो होमबा गोमो दख'नाया जोंनि गाबजों मिलायो नालाय एसे बर'फोरनि हारिफोरनि बर' हारिनि गाबजों मिलायो नायालाय खौनो आरो
औ औ औ आरो जेरैबायदि दाउ खौऔ गाबनाय बेफोरजों बेफोरजों समायफ्लायनाय आरो जेरैबायदि बैसागु बोथोराव ओ गोथां गाब सोमखोर जानायजों जेरै बेवहाय बर'फोरा सानना लायो गोसोनि खोथा फोरमायलायनो हानाय होननानै उम बर' फोरनि बायदिब्ला गोदो गोदाय बैसागु गाव गावनि गोसोनि खोथा फोरमायलायना हानाय होनना सानना लानाय जायोमोन
औ
ओ बिदिब्ला नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय मानोना समाबो गैला जोंना औ बेसे बैसागो औ फोरबोनि बागै फोरमायनायनि थाखाय